हेलौ नोंथां।
औ खोनादों ना।
अ अ खनादों नोंथां।
औ अ नोंथाङा मा खालामदों नोंथां। औ आङो दा। औ औ आं आंबो ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ।
नोंथाङा मानि सायाव रायलायनो सानदों नोंथां सावरायनो।
औ आङो ओरैनो जेनेबा इडुकेसननि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ। नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ औ दे नोंथां।
इडुकेसन औ इडुकेसन होनोबाथ' जोंनिया जेनेबा। दानि जुगाव इडुकेसना जोबोर गोनांथार।
औ।
गोजान गोजान जायगाफोराव बेरायनो थांबाबो जोंनो इडुकेसनखौ नांगौ। आरो निजिनि लाइफखौ जेनेबा निजिनि केयारखौ केरियारखौ दानो थाखाय। जोंनो इडुकेसननि गोनांथिनां गोनांथि जायो नोंथां।
औ।
जों ओ। दानि ओ दानि जुगावथ' आरो गोबाङानो जेनेबा। गाव गावनि गथ'फोरखौ प्राइभेट। प्राइभेट स्कुल कलेजफोराव होनाय जायो।
औ।
ओम प्राइभेट स्कुल आरो। ओ सरकारि स्कुलाव होनायनि जेनेबा। मेन कारना मा बेखौ नोंथाङा जो ओ मिथिगौ नामा।
औ दानि जुगावथ' मानसिफोरा बांसिन ओं। सरखारियाव गोदो बांसिन सुबुङानो आगोलथ' प्राइभेट स्कुल। स्कुलफोर गैयामोन नालाय नोंथां।
औ औ।
दानि जुगावसो बांसिन प्राइभेट स्कुल ओंखारबाय। बिदिनो सरकारियावबो फरायो दानियाबो नाथाय बांसिनानो दा। दानिया ओ प्राइभेटव होनो नागिरो आरो।
अ प्राइभेटाव अ।
औ मानो होनबा बेयाव मानसिफोरा सानो आरो। ओ सानो आरो नुबोदोंबो आरो थारमाने सरकारिफ्राव। एसे बारा बारा मास्टारफोरा मास्टारफोर माने। बारा एसेबां माबानाय जाया आरो स्ट्रिक जाया फोरोंनाय माबानायफोरा नोंगौ सरकारि स्कुलाव फरायन मानसिफोरा गोदो मोजां खालामबाय। नाथाय दानि मानसिफोरनि साननायजों साननायफोरा एसे आलादा जाबाय नालाय नोंथां।
औ औ।
बिदिनो मानसि फोर बांसिन दाना फैसा थाखाबो खामायनो हाबाय नालाय बिदिनो मानसिफ्रा बांसिन मोजांखौ नागिरनानै थाङो आरो नोंथां।
औ औ।
औ बिदि नुदों आरो प्राइभेट स्कुलफ्राव आरो बांसिन मास टारफोरा आरो बांसिन फोरोंगिरिफोरा
औ।
औ बांसिन हमवर्क हरो आरो स्टुदेन्टआ जुदि हायाबाथाय बा रोङाब्लाथाय बिसोरखौ रायोबा बुनानै सिखायफिनो। बा बुंफिनो आरो नोंथां। नाथाय जेबो ओजो नाथाय जेब्ला जोङो सरकारि स्कुलनि बागै नायनो थाङोबा जुदि सरकारि स्कुलाव दाथ' आं खोनानाय हिसाबै, आं गुबुननिफ्राय खोनादों आरो नोंथां जोंनि खाथियाव थानाय मानसिफोरनिफ्राय। थारमाने सरकारि स्कुलाव स्टुदेन्टफोरखौ थारमाने फरायसाफोरखौ बुनो मोनानो होननाय खोनादों। ओमफ्राय बुनो मोनाबा खायसे स्टुदेन्टफोरा जेरै ओ दुस्थ'आ दुस्थ'यैनो थायो
औ औ।
गिला मास्टारखौ फोरोंगिरिखौ ओमफ्राय बिदिनो खोथाफोरखौ लाला बिदिनो फाल्थु खालामो आरो ओमफ्राय फरायनाय फोराव जुदि नोङो प्राइभेट स्कुलनिखौ नायोबा नोङो माबा मोनसे जुदि दुस्थ' खालामबानो नोंखौ मास्टारा डाइरेक्ट रायखायो बुबा बुङो बा पेरेन्टसफोरनो खोन्थाहरो आरो नोंथांनि फिसाज्लाया ओरै बा फिसाजोआ ओरै होननानै खोन्थाहरो आरो।
औ।
औ। नाथाय जेब्ला नोङो सरकारिफ्राव बिदि बुंबाबो एसेबां थाल लानाय जाया आरो
औ।
गारजेनफोराबो एसेबां माबा जाया आरो नोंथां आरो
औ।
गोबांनि गेजेराव आं गासिखौबोथ' बुङाखै नोंथां ओ खायसे खायसेनि गेजेराव जायो आरो नोंथां। ओमफ्राय बिदिनो जुदि सरकारियाव एसे मास्टाराबो बारा एसेबां माबाला नालाय ओमफ्राय बिदिनो
औ।
स्टुडेन्टफोरा जा एसेबां रोंनांगौ बेसेबां रोङा। बेयावबो गोरोङा थायो नाथाय ओ जेसेबां प्राइभेट स्कुलाव जेसेबां सोलोंथाइ मोनो बेबायदि गासिबो समानै मोनजोबनाय जाया आ रो नोंथां, आं बिदिखौ नुदों आरो नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङा एसे माबाफोर मिथिबावगौ नामा नोंथां एसे फोरमायनो हागोन?
ओ आंनि मिथिनायावथ' जेनेबा औ फरायसाफोरनि जेनेबा रिजाल्टनि सायावबो
औ।
ओ बांसिनानो जेनेबा प्राइभेट प्राइभेट स्कुलफोरनिखो जेनेबा कलेजफोरनिखो। बांसिनानो प्राइभेट स्कुल कलेजफोरनिखौ रिजाल्टखौ मोजां जानाय नुयो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ खायसे खायसे ओ
औ औ।
जेनबा न'खरनि न'खरनि मानसिफोराबो जेनेबा गाव गायनि फिसाफोरखौ माबायदि फरायदो फरायाखै बेखौबो जोथोन लानांगोन।
औ।
स्कुलाव स्कुलाव मास्टार बा फोरोंगिरिफोरनि सायाव सोनारनानैल' थाबा जाया
औ औ।
बिदिनो सरकारि स्कुलफोराव होबाबो ओ जेनेबा पेरेन्टसआ स्कुलाव मा सिखायदों सिखायाखै मा लिरनो हरदो हरा जाय बेफोरखौ ओ गाव गावनि फिसाफोरनियाव जेनेबा
औ
सोंनानै जेनेबा नायनानै जोथोन लानांगौ।
औ।
आरो बिदिनो सम सम जेनेबा मोनाबिलिफोराव फरायनायफोराव गथ'आ मा फरायदों मा लिरदों मा लिराखै
औ
बेफोरखौ जिरायफानानै नायफानांगौ आरो ना नों थां गथ'फोरनो दसे सम होनानैबाबो औ खायसे खायसे ओ पेरेन्टसफोरा ओरैबाददि दं जेनेबा ओ गावगाय जेनेबा संनाय खावनायावनो थाबाय बा बेलेग खामानियावनो थाबाय गावगायनि ग गथ'खौ जेनेबा मा फरायदों फरायाखै मोनाबिलियाव बेफोरखौ नाया ओरैनो स्कुलाव लांदों आरो लाबोदों बिदि टाइपनि दं आरो ना नोंथां।
औ
ओयआरो प्राइभेट प्राइभेटनि बुङोब्ला प्राइभेटआथ' आरो। ओ फोरोंगिरिफोरानो जेनेबा गाव गावनो। जेनेबा हमवर्क हरै हरै जेनेबा गाव गावनो नायो जायिखो आसि थुयै थुयै गावसोरनो फोरोंफिनो
औ
बिनि थाखायनो जेनेबा बांसिन प्राइभेटनि रिजाल्टफोरा मोजां जायो आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ प्राइभेट प्राइभेट स्कुल बा कलेज जानायनिफ्रायनो' ओ बांसिनानो बांसिनानो जेनेबा प्राइभेट स्कुल कलेजफोरनिया रिजाल्टफोरा मोजां मोजां जाबोगासिनो आरो ना नोंथां।
औ औ खोनानो मोनदों ओं नोंथां।
औ। ओ नोंथांमोननि ओ एरियायाव जेनेबा गंबेसे स्कुल बा कलेजफोर दं।
जोंनियावथ' एसे गोबाङानो दं नोंथां ओरैनो सरकारि होनोब्ला गंब्रैसो दं आरो नोंथां जोंनि बे एरियायाव आरोना ओमफ्राय प्राइभेटआ दाथ' दंसाबो आठथाफोरानो दंखोमा नोंथां। बिदिनो कलेजफोर दं आरो फरायसालिजों लोगोसे कलेजफोरबो दं। औ नोंथांमोननिखैलाय बेसेबांसो दं नोंथां।?
जोंनिथिं प्राइभेट स्कुल होनोब्लाथाय
उम।
स्कुला स्कुला गंनै गंनै गंथाम दोङ आरो ना नोंथां।
औ औ
गं गंसे आरो जेनेबा बिदि कलेजबो थादेरनाय दङ ओमाय आरो इयावनो स्कुलबो थादेरनाय बिदि दङो।
औ
नै मानला
बिदिनो नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै आरो माबाफोर मिथिबावगौ नामा नोंथां?
अ आंनि मिथिनायाथ' बेखिनियानो।
औ
नोंथाङा जेनेबा मायाबाफोर साननायफोर दंबावो नामा बेफोरनि बागै?
औ सोलोंथाइथ' जोंनि जिउआव गोबां गोनांथार आरोना नोंथां सोलोंथाइ गैयाबा जोङो दानि जुगाव सब बिथिङावनो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो नों अबा खामानि मावनो थांबाबो बा सोरनिबा न खाव खाम मावबाबा आजिखालि गोबां नांगौ जायो आरो नोंथां दा जुदि नोङो माबाफोर बायनो हरोबा नों जुदि सोलोंथाइखौनो लायाखैबा नोङो बायनो हानाय नङाना नोंथां बिदि जायोना?
ए जायो।
औ आरो आजिखालि सोलोंथाइ लानानै गोबां गोबां डक्टर डाक्टर इन्जिनियार ओंखारबाय जेरै दिनै दााबायदि टाइमाव दा जेरै जोंखौ जों जुदि माबा मोनसे जायोबा जोंखौ नायनो थाखाय हायो आरो नोंथां बिदिनो सोलोंथाइजों गोबां दावगानो हाबाय आरो जोंनि गुबुन जायगाफोरावथ' चाइनाफोर बायदियाव गोबां थारमाने गोबां टेलेन्ट टेलेन्ट मानसि दं बिसिोरनाव बांसिन सोलोंथाइखौ गोसो होयो आरो नोंथां बिसोरो बांसिन माबा मोनसे मोनसे बानायनाय बा माबा मोनसे सोलोंनाय बेफोरबायदियाव बांसिन नांथाब आरो नाथाय जोंनि बेफोराव फरायनाय सोलोंथाइफोरा एसेबां बिदि बिदि नङा आरो दारमाने जोंनिफोराव बिदिखौ खोन्थाखायाद नोङो मा जानांगौ बेखौ डाइरेक्ट बिदि बांसिनावनो बिदि होनाय नुवा बिसनिया एसे लाइनै माबाखायो आरो बिसोरनि जायगानि मानसिफोरा नोंथां। आरो सोलोंथाइजों दिनै इन्जिनियारफोर जानो हादों बा गिदिर गिदिर बिदिनो गिदिर गिदिर खामानि मावनो हादों दिनै मानसिफोरा दिनै गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर लुनो हादों बेफोर सोलोंथाइनि सायावनो जाजोबनाय आरो नोंथां
औ औ।
औ
ओ दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय। ओ नोंथांनिफ्राय सोलोंथाइनि बागै मिथिना मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ औ नोंथां आंबो जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथां। दे होमबा नोंथां औ
औ दे नोंथां
गोह